औ
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आङो दा ओरैनो जिरायना दंथ'यो नोंथां।
औ नोंथाङा आंजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना? सम दङब्ला
औ औ हागोन नोंथां थारैनो।
औ नोंथाङा जोंनि ओनसोल बा जोंनि जा बर' समाजावहाय सोलोंथाइ खौहाय माबादियै गोजौ फारसे ओ जौगाखांबोनायखौ नुदों बा सोलोंथाइनि फार एसे माबादि गोसो होनायखौ नुदों बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हानाय थां थारैनो। ओसोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंना आथिखालनि मुगायावहाय जोंना ओ गोबां फरायसाफोरानो माने ओ फरायनानै एबा मोजां सोलोंथाइ लानानै ओ गोबां सुबुंफोरानो माने ओ गावनि आथिङाव गसंनायखौ जों नुनो मोनदों। नङा होमब्ला नोंथां? बिदिनो ओ जोंना सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोंना सोलोंथाइयाव आथिखालनि सुबुंफोराहाय एबा आथिखालनि फरायसाफोरा माने गोग्लैसोनानै थानायखौ जों नुनो मोनाखै। ओ मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालनि मुगायावहाय जोंना ओ लेखा फरायनो थाखाय ओ रांखावरि होनो हायाब्लाबो ओ न'नि सुबुंफोरा एबा बिमा बिफाफोरा अब्लाबो जोंना जेरै स्कुलावनो जोंना गोबां सुबिदा मोनो नङा होमब्ला नोंथां? ओ बिदिनो जोंना जेरै स्कुलावनो सरखारनिफ्राय जोंनाया बिदिनो गाननाय जोमनायबो मो हायो आरो जोंना बिदिनो उह स्कुल स्कुलफोरावबो बिदिनो जोंना जानाय लोंनायनि सुबिदा जायखौ जों नुनो मोनगासिनो। बिदिनो जोंना माने ओ लेखा फरायनायावहाय ओ रां रु फा नांगौ जानायखौ माने ओ होनो हायाब्लाबो जोंना सरखारनिफ्राय गोबां सुबिदा मोननायनि थाखाय आथिखालावहाय जोंना ओ बर' फरायसाफोरा एबा बिदिनो ओ गुबुन फरायसाफोराबो माने ओम लेखा फरायनानैहाय जे बिसिना मान गोजौ थाखोआव जौगानायखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां। ओ आरो जोंनिया बिदिनो ओ बुंनो थाङोब्ला ओम गोदोनिजों आथिखालनिजों जोंना नायोब्ला माने जोंना ओरैबायदि जोङो माने फाराग नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ जेरै जोंना ओ लेखा फरायनायावहाय गोदोनि सुबुंफोराहाय माने एसेबां बिदिहाय ओ लेखा फरायनो बिसोरो गोसो होआमोन मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो ओ बांसिनानो खस्थ' खालामनानै जायोमोन आरो नोंथां बिदिनो जोंना रांखावरिनि आंखाल आंखाल खाय जोंना बिदिनो न'खरनि सुबुंफोराबो बिमा बिफाफोराबो माने ओ नांगौ जानाय जेरै उम पावउटेन बहिफोरखौबो माने बिसोरो बायनानै होनो हायामोन रां खावरिनि आंखालावहाय नोंथां। ओ बिनिखायनो माने जोंना लेखा फरायनायाहाय माने गोबां गोग्लैसोना थानायमोन। ओ बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ बिदिनो ओ जाम्बि जाम्बामोन आरो जोंना गोदोनि सुबुंफोराहाय लेखा फरा गैयामोन। मोन नालाय नोंथां ओ माने गोबां खमोन आरो जोंना बिदिनो लेखा फरायाव लेखा फरायनायावहाय। ओ आथिखालावथ' जोंना ओरैबायदि जाबाय माने लेखा फरायनानै माने गोबां मानसिफोरानो साख्रि लागासिनो आरो बिदिनो जोंना गोबां मानसिफोरानो जेरै ओस ओ साख्रिनि अनगायैबो एबा निजे सोलोंथाइ लानानै एबा गियान मोननो हादों आरो नोंथां बिदिनो आरो जोंना दंबावो ओ जेरैहाय जोंना लेखा फरायनायजों बिदि साख्रिनि थाखायल' माने लेखा फरायनायखौ जोङो लेखा फरायनांगौ बे नङा जोंना जे लेखा फरायोब्ला माने गोबां माने बिदि बुजिनो बा मोनथिनो मोननि बाथ बाथ्राफोरखौ जों मोनथिनानै एबा गियान मोनो आरो नोंथां। बिदिनो आरो जोंना ओ जेरैहाय लेखा फरायनायाव आथिखालावहाय जोंना ओरैबायदि जानानै फैबाय ओ जेन ओ लेखा फरायनायजों लोगोसे जोंना मोजां पारसेन्ट लाखिनो हायोब्ला माने बिदिनो जोंना ओ गारिफोरबो नि गारिफोरबो मोनो जेरै जोङो सर कारानो होखायो ओ गारिल' नङा ओ बिदिनो जोंना ओ माने जौखोन्दो लाखिनो हायोब्ला जोंना बिदिनो फैसाफोरखौ मोनो आरो नोंथां। ओ बिनिखायनो जोंना लेखा फरायनायावहाय आथिखालाव गोबां सुबिदा। बै सुबिदाया सुबिदाखायनोथ' जोंना आथिखालनि सुबुंफोरा लेखा फरायनानै माने ओ गो माने निजिनि थांखिसिम सहैनो हानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो निजिनि साननाय हनाय एबा बिमा बिफानि साननाय हनायफोरखौ माने बिसोरो ओ जाफुंहोनो हादों आरो नोंथां। आरो बिदिनो जोंना लेखा फरायनायजों ओ बिदिनो गोबां सुबुंफोरानो ओ जेरै बिसना साख्रिनि अनगायैबो माने जेरै बिसना जोंना ओ गामिफोरावहाय माबा मोनसे खामानि मावोब्ला एबा जोंना गामिफोराव सोरबा जुदि माबा मोनसे ओ रोङाब्ला जों बेफोरखौ माने ओ हेफाजाब खालामनो हायो आरो माने निजि रोंनानै थायोब्ला बिनि थाखायबो जोंना मानसि सुबुंफोरजोंहाय बाख्नाय जायो आरो नोंथां। ओ जुदि ओ लेखा फरायनाया निजिनियाव माने लेखा फरायनानै निजिनेनो लेखा फरायना लायोब्ला जोंना माने गोबां मुलाम्फा जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंना ओ लेखा फरा गैयाब्ला जोंना बिदिनो आरो उम माबेवबाफोर थाङोब्लाबो जोंना गोबां सुबुंफोरानो थगायनो नागिरो आरो नोंथां आरो बिदिनो जोंना ओ बर' सुबुं फोरखोथ' ओ गुबुनफोरा माने जाम्बि जाम्बा होननानै ओ मो मोनथियोमोन नालाय गोदोनिफ्रायनो ओ अब्लाबो जोंनिया आथिखालावहाय बेफोरबायदि ओ जाम्बि जाम्बियाव गैला आरो माने गोबां गेदेर गेदेर फरायनानै गेदेर गेदेर बिदिनो उम बिजनेसमेन आरो बिदिनो गोबां साख्रि जेरै ओ ओ मा-माने आ डाक्टर इन्जिनियार जानायखौ माने जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। माने जोंना आथिखालाव हाय जोंनि बर' फरायसाफोराबो माने गोबां जौगानानै दङ माने ओ जौखोन्दो जौखोन्दो पारसेन्ट लानानै माने बिदिनो जोंना गोबां माने मुंदांखा जाबोगासिनो आरो गोबां माने ओ मान बावजानोबो मोन्दों बिदिनो दा मिथिं गिदिर गिदिरफोराव बरायजानो मोनदों ओ बेफोर माने निजि निजिनि नाजानाय जानाय आरो नोंथांनि जिनिसनि नाजानाय थायोब्ला निजि निजि माने जुजियोब्ला जोङो सानसेबाबो गावनि आथिङाव माने गसंहैनो हाखायो नालाय नोंथां बेनिखायनो जोंना ओ लेखा फरायनायाव जोंना फरायसा साफोरा औ गोसो होनानै फरायोब्ला जोंना ओ माने मानसिफोरजोंबो मोजां मान होजागोन मानसिफोरजोंबो बाख्नायजागोन। बिदिनो आरो नोंथां उह नोंथाङाबो हायोब्ला लेखा फरायनायनि बागैनो ए एसे गुवारै फोरमायना होनो
औ औ हागोन नोंथां उह लेखा फरायनाय होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा बुंनाय बादियैनो जोंनि गामि बा जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव जाहाय जों नुनो मोनो लेखा फरायनो होननानै बुङोब्ला जोङो गुबैयै मिथिनानै मोनो जे साख्रि बा बाख्रिफोरनि थाखायल' जोङो लेखा खौहाय फरायनायखौ जोंनि ओन्सोलफोरावहाय नुनो मोना ओ सासे सरासनस्रा सुबुंनो ओ माबा मोनसे गलाफोर बा माबा मोनसे दखान फोर बानायनो थाखायबो फरायनाया गोनांथार फरायनाय थायोब्ला जोङो बेफोरनि फारसे गियानखौ मोननो हायो जे सासे सुबुङा हाय माबादियै गावनि न'खरखौ सामलायलांनो हायो बा गावनि ओ जिउनि जा सिमांफोर बेफोरखौहाय जोङो लेखा फरायोब्लासो जाफुंसार होनो हायो बेफोरनि अनगायैबो जों आथिखालाव नुनो मोनो जे लेखा फरायनायनि थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि सरखारनिफ्राय अनसुं थाय महरै मोननायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैबायदि हाइ स्कलारशिप बा जोंनि सरखारि स्कुलफोरावहाय गोबां रोखोमनि स सायकेल राननायखौबो जों नुनो मोनो जे बिजाबफोरखौबो आथिखालावहाय फ्रियैनो होनायखौहाय जोङो नुनो मोनो बेसेन नाङै लाबासिनो बेफोरबायदियैनो जोंनि स्कुल फोरावहाय गानग्रा खसाबफोरखौबोहाय राननानै होनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरनि अनगायैबो जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाबो जोङो स्कुलावनो ओंखाम जानायखौ बा बेफोरबायदिनो माइरंफोर राननानै होनायखौहाय जोङो जोंनि स्कुलफोरावहाय नुनो मोनदों गोदोनि दिनावहाय बे बेफोरबादि जेबो फरायनायनि बा फरायनायनि सुबिदानि जेबो खाबु मोननो थाङामोन जायनि थाखाय जोंनि गथ'फोराहाय गामि ओनसोलनि गोग्लैसोनानै थायोमोन बेफोर बा थासारियावनो जोंनि बर' समाजाहाय गोबां रोखोमनि गियान मोनाखैमोन आरो गियान मोनैनि नि थाखायनो गोबां रोखोमनि नाख्रेब जानानै दङमोन बा गुबुन हारिजोंहाय गादब जानानै दङमोन आथिखालावहाय नाथाय जोंनि बर' समाजावबो जोंनि सुबुंफोराहाय सोलोंथाइखौ लायोब्ला माबायदि गियान मोनोबा सोलोंथाइनि फारसे जे मोनथिनानैहाय गोबां रोखोमनि लोब लोब सोलोंथाइनि फारसे गोसो होनानै गोजौ फारसे दावगालांनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों बा सोरखौबा सोरखौबा मोजां बिजनेसमेन जानायखौ नुनो मोनदों बा सोरखौबा सोरखौबा ओ मोजां साख्रि लानानै गावनि जा न'खरखौहाय मोजाङै सामलायलांनायखौहाय जोङो नुनो मोन मोनदों बेफोरबायदिनो सासे सरासनस्रा सुबुंनोहाय सोलोंथाइ थांना थानायाव नांगौ जायो आथिखालावथ' जों नुनो मोनो जे सासे गथ'सा बा सासे गथ'आहाय थाम बोसोर बैसो जायोब्लानो जोङो स्कुलाव दैथायहरनायखौहाय जों नुनो मोनो बा जोंनि ओ फरायसालि बा खा खाथि खाथि खाथि खालानि ओ जा गथ'फोरनि स्कुल बेफोरावहाय जोङो हेंगार हरनायखौहाय नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोंनि गथ'फोरखौबो गोबां रोखोमनि अनसुंथाइ बा गोबां रोखोमनि मोजां मोजां खाबुफोरखौ होनानैहाय जोंनि जा सोरखाराहाय गोबां रोखोमनि मदद खालामनायखौ जों नुनो मोनो जेरेैबो। जेरैबायादि गेलेनाय मुवाफोरखौ आथिखालावहाय जों गथ'फोरनोहाय राननानै होनाय नुनो मोनो बा सुजि
औ।
बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दालिम फिथाइ माबा माबा माबिफोरखौबो जोङो आथिखालावहाय ओ अनसुंथाइ महरै राननानै हरनायखौबो जों नुनो मोनदों बेनि उनावहाय देहायारि थासारि खौ फाहामनो बा देहायारि थासारिखौहाय मोजाङै गोख्रोङै लाखिनो थाखायबो पलिअ' आरो बिदिनो बे जिफोरखौहाय जोंनि स्कुलफोरावहाय ओ फ्रियावनो बेसेननाङै लाबासि नो राननानै होनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो जोंनि ओ बर' समाजनि सुबुंफोराबो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइनिफ्राय दावगालांनाय खौहाय जोङो नुनो मोनदों ओ सोलोंथाइ थायोब्लासो सासे सुबुङा ओ गावनि सिमांनि बा गावनि जिउनि थांखिफोरखौहाय जाफुंसार होनो हायो।
बेफोरबायदिनो जोंनि बर' समाजावबो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ लानानै ओ दावगाबोनायखौहाय जों नुनो मोनदों सोलोंथाइ थानायजों लोगोसे ओ सोलोंथाइ गैयै सुबुंफोराहाय माबायदि थगायजायो बेफोरखौबो जोङो मोनथिनानै मोनदों जायनि थाखाय जोङो गियानफोरखौहाय सोलोंनानै सोलोंथाइनि फारसे जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा ओ नोंथांखौ आङो जोबोर रोजा रोजा साबायखर बाउबाय नोंथां नोंथाङा आंनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ
औ औ दे बिदिब्लाा नोंथां गोजोन्थों।